हेलौ नों अ हेलौ नोंथां ओ गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय जासि सिखारबाय नोंथां
ओ लौ
ओ
अह' मा होनदों दों
दाथ' नै गेमावनो जयन जानानै दङ गेमानो
औ औ
ओ दे नोंथां मेन टपिकाव फैदो
औ नोंथाङा जिब जुनारफोरखौ माबायदि मोजां मोनो?
आंथ' ओरैनो होननानै बुङोब्ला जिब जुनारफोरखौ मोजां मोनो गासैखौबो मोजां मोन ओ माने जोंनिखैथ' ओरै बांसि सिनानो जिब जुनार नुनो मोनो होनो आउट माने मिथिंगायारिनिफ्राय थांनानै थानाय जिब जुनार नुनो मोनो होनबाथ' ओरै मैदेर औ मैदेरफोरखौ नुनो मैदेरफोरखौ नुनो मोनो जेरै अमा थावख्रि जेबो बुङा हाग्रानि अमा मै मोख्रा बायदिखो नुनो मोनो आरो ना
औ
दाथ दैज्लां बोथोर सफैबाय ओरै मैदेर फ्रा माने हाजोनिफ्राय बांसिनानो गाहायाव ओंखारख्लायबोयो आरो ना माने
औ औ
जों आबाद मावनाय फोथाराव जेरै जानो
औ औ
इफोरखौ मोजां मोनो। ओमफ्राय ओरै नोंथांमोनखै माबायदि माबायदि जिब जुनारफोर नुनो मोननाय जायो आरोना मिथिंगायारि जिब जुनारफोर
ओ जोंनियावथ बिदि मिथिंगायारि जुनख एखेयानो ओ बिथिनो गोबां खम मा
मा
नो मैदेरफोरखौ एसे बांसिन नुनाय जायो। माने बोथोरफ्राव आरो जै जोंहा माइ हानाय आरो बे समाव माइ हानाय फरायनाय बोथाराव बेफोरखौ एसे नुनाय जायो। बिदिनो हाग्रानि बिदिनो दाउसिन दाउला ओ नैजिबफोरखौ नुनाय जायो हाग
ओ नखरा नखरारि जिब जुनार फिसिनाय होनबा नोंथांमोननिया मा मा जाहैयो ओरैनो
ओरैनो जोंना न खखरानि जुनार फिसिनाय होनब्ला जोंहा दाव थाबाय अमा थाबाय हांसो थाबाय बोरमा मोसौ नो फारौ बे नखरारि बे नो फिसिनाय जुनार आरो बेफोरो आरो बेनि अनगायैबो थाबावबाय जोंहा मावजि आरो सैमा बे दंबावो। आरो बिनि अनगायैबो गुबुन मिथिंगायारि खौ बै दाव स्रि ओ दिनो बाथ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि दावफोरखौ फिसिनाय नुनाय मोननाय जायो आरो ननि अनगायैबो
नोंगौ
औ औ
ओ आरो ओरैनो
बुंलाय
नों-नोंथांमोननि मिथिंगायारि थासारिफोरा जेरै माबायदि ओरैनो मिथिंगायारि जिब-जुनारफोर थानो हानाय बायदि जायगाफोर दं नामा ओरैनो नोंथांमोनखै?
औ बिदियाथ' गोबाङानो दङ जिब-जुनारफोर थानो हानाय ओ थानो हानाय आरो माखासे खाबुफोर दङ गोबां हाग्रा एबा हाजो खाथिबो नालाय बेखायनो जिब-जुनारफ्रा थानो गोबां खाबु दङ। जोंनि ओनसोलाव आरो न' ओ नसुंसे ओनसोलफोरावबो दङ बिदिनो न'नि एसे गोजानाव खाथियावबो बिदिनो हाग्रानि फिसा फिसौ जुनारफ्रा थानो हायो बेयाव गिदिरफ्रा थानो हायि दङ। गोबां फिसानिफ्राय गिदिरफ्रा बिदिनो हाजोआव थाबाय आरो फिसाफ्रा बिदिनो नसुंसेनि हाग्रा एबा खाथिफोराव थानो हानाय गोबां खाबु दं आरो जोंनियाव मानो होनब्ला एसे हाजो साखाथि नालाय हाग्राफ्रा दासिमबो एसेबां गेसें जायाखै। बेनिखायनो माने जिब जुनारफ्रा थानो हानाय खाबु दङ आरो
ने एफा एनै अर'न बारि आरो ना नोंथांमोननियाबो जायगाया होमबा। औ
सेदिनो
इदिनो नोंथाङा मा होनो अबावफोर जिब जुनार फोर माने नायफैबाय नामा दावबायनायफ्राव दा?
थ नायगिरबाय नागिरनाया जोंना
औ औ
सामनि मुंदांखा काजिरङा होनो। काजिरङाखौथ मिथिखायो नोंथाङा
थियो मिथियोखायनो
काजिरङाफ्राव माने थांनानै जिब-जुनारफोरखौ नाहैबाय माने नोंथाङाबो थांगोना थाङाखै नोंथां इखौथ मोनथि
अ आं खाजि जिरङआव थांफेराखै।
अ ओरैनो काजिरङानि जिब-जुनार होनबाथ' ओरैनो बांसिन गोबां खौनो नुनो मोननाय जायो जेरै नुफेरै नुफेरै जिब जुनार फोर माने जोंनि ओन्सोलाव जिबायदि जिब जुनारफोर ओंखारो माने बे काजिरङायाव माने बिनि बांसिन जिब जुनारा दं आरोना।
औ।
नोंथां उम।
ओरैनो ओ ओरैनो नोंथाङा नुफेरि जुनाफोर नुदों नामा?
ओरैनोथ नुफैरै जुनारफोर नुदों नोंथां गोबांखौनो नुनो। जेरै
औ औ।
मोसाफोरखौ जों बांसिनानो नुनो मोन्नाय जाया ओरैनो रेडि इन्टारनेट ओरैनो फट' बेफोरबायदियावसो बांसिन नुनो मोन्नाय जायो नोंथां नङा होमबा। ओरैनो गामि एरियाफ्राव गामि एरिया माने हाजो ओन्सोलफ्रावथ बांसिनानो थानो मोन्नाय जाया आथिखालाव।
औ औ।
नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ इदिनो दुमथेना दोन्नाय एबा माबाफोरावल थां नालाय बिसोरो औ
बेफोर बेफोरबायदिखौ माने गोबाङानो नुनो मोन्नाय जायो जेरै लख्रा सियाल
औ।
बेफोरबायदि गोबां जिब जुनारफोर माने नुनो मोन्नाय जायो आरोना दाउफोरखौबो दाउसिन दाउलाफोरखौ माने गोबां गोबां रोखोमनि नुनो मोन्नाय जायो। समायना समायना। जोंथ ओरै मिथिंगारिफ्राव दाउसि न दाउला होन्नानै बुङोब्ला बाथ'फोरखौ ओ बाथ'फोर गुबुन बिदिनो बेलेग बेलेग गिदिर गिदिर दाउफोरखौ नुनो मोन्नायानो जाया बांसिनानो जोंनाथ। रै मिथिंगायारि होन्नानै बुङोब्ला माने बेफोर नुयो आरो ना। ओरैनो गामि ओन्सोलफ्राव नुनो मोन्नाय दाउसिन दाउला होन्नानै बुङोब्ला ओरैनो दाउस्रि, बेफोरबायदि दाउस्रि बिदिनो दाउलुद बायदिफोरखौ माने बांसिन नुनो मोन्नाय जायो आरोना। नङा होनबा नोंथां? जिब जुन्ना ओरैनो काजिरङाफ्राव माने बांसिन जिब जुनारफोरखौ माने मोजां मोजांसिन नुनो मोन्नाय जायो। फैनो हागोन नोंथांमोनाबो।
औ औ।
काजिरङायाव फैनानै नायफै। खोब मोजां आसामनि आन्दारावनो दङ बेफोर काजिरङाफोराव माने। अरन बारिबाबो माने मोजां आरोना।
आरो नोंथाङा बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मा होनो आसामनि बाहेरायाव थांफेरबाय नामा नोंथाङा?
आसामनि बायेरायावथ थांनायानो जायाखै थांनायालाय ओ इदिनो आसामावनो खाथि खालाफ्रावनो बेरायो बेरायनायालाय होनबा। औ माने आसामनि बायराव थांफेराखै माने फरायनाय सम सम मोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय नोंथां नोंथाङासो थांफेर बाय नामा इदिनो आसामनि बाहेरफ्राव माने?
थांफेरनाय जाखायाखैनो बाहेराव आसा सामनि सिङावनो दङ'। थायो औ।
ओम।
द नोंथांनि साखा-साखाथि फाखाथि ओनसोलफ्राव बिदिनो माने बेरायग्लांनो माने एसे बारहावा जा
दङ' दंनायालाय ओरै जोंना होन-होननानै बुङोब्ला जेरै जोंनाथ अदालगुरि नालाय नोंथाङा। जोंना अदालगुरि। अदालगुरियाव ओरै टाउननि साखाथि ससे थांनानै माने इउ एन पा-पार्क होननाय मोनसे इउ एन होननानै मिन्थिनाय जायो। बांसिनो।
अ
बेफोराव माने थांनाय जायो आरोना ओरै ओरैनो पिकनिक स्पट होनानै बुङोबाथ' नोंथाङा मोन्थिखायो जानो हागौ बैराब खन्द।
औ। खोनादों खोनानाया थांफेरनाय जायाखै।
ओ बैराखन्द फ्राव मोनो खोब मोजां माने जायगा आरोना बेफोरो
औ।
आरो ओरै नोंथांमोननिखै नोंथांमोननिखैलाय ओरैनो बेरायथावना बिदिनो जिब जुनार थाग्रा जायगाफोर दंना गैया नोंथांमोननिखै माने बे जोबथेनानै दोनजानाय जिब जुनार।
जोंनि साखाथि फाखाथिथ' बिदि गैया आ बिदि माने गैनाय जाया था नायगो मानि एसे गोजान जायगायाव थानांगौ जायो जोङो। आ बिदि नुनो मोननाय जाया आरो दे बेरायनो जायगायालाय गोबां दङ जोंना एसे गोजान जायो थांनांगौ जायो वलाव माने बिदि साखाथि ओनसोलफोराव गैद्राया आरो बेरायनाय एबा माखासे पिकनिक जानाय स्पटफोर खम आरो औ।
फार्क फोराबोथ' नोंथांमोननिखै एसे खमानो खोमादां होमबा।
औ फार्कआ थ आरो खोब गोजान थांनांगौ जाहैबाय पार्कफोरा एसे
उम नोंथांमोनहाबो थांनानै थांनानै नायै नोंथाङाबो जिब जुनार थाग्रा जायगाफोरखौ माने बांद्राय गिनांगौ गैया। नायहैनो हागोन नों। थाङाबो।
औ
गोबां रोखोमनि जिब जुनार नुनो मोननाय जायो।
औ औ आङो नायखांबायबो नायनायालाय खनसे औ बे गुवाहाटिनि जुआव आं थांखांबायमोन आरो औ
मा टाइमाबो जांबाय नोंथां
औ
औ मालाबा खबर मोनलायफिनसै नोंथां।
औ मालाबा लोगो मोनलायफिनगोन नोंथां। दिनैनि अ रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो नामा नोंथां
अ दे
औ दे।